औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां औ बिदिबा नोंथाङा समाय दं नामा सम दं औ दङ नोंथां दङ सावरायनो हागोन नंगौ दा बिदिबा आं नोंथांनावहाय फन खालामनायनि जाहोना जाहैदों जों आयदा मोनसे लानानै सावरायनि
औ
दा आयदाखौ जों जोंनि जों लानो सानबाय आरोना दायो आं बुंनो सानबाय नों सिगाङावहा नोंथांनि सिगाङाव दा आदियानो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनि सुबुंफोरा जोंनि दोरोङारि जोंनि जाय ओंख्रिफोर दं बा फिथाफोर दङ बेफोरखौ जोङो माब्रैहाय जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बा जों गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव जों बेखौ लांनो हागोन बा बिथांमोनाबो मोनथिनो हागोन जे बेयो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोर फिथाफोर होननानै आरो बिथांमोनहाबो जोंखौ जाहानायजों लोगोसे गोबां जोंहा बेबायदिनो दखान गला न'खर खुलिनानै जोङो जों मुं खामायनायजों लोगोसे जों रांखान्थिबो खामायनो हायो आरोना जेरै नोंथां आं बिदिन्थि बादिहै बुंनि जोंहा बे जों जाय जों सिंग्रा बा सामसा कछुरि बा जिलापि बेफोरखौ जायोना बेथ' जोंनि नङाना बेथ' गुबुन हादोरसानिफ्रायसो। फैनाय बेफोरो बा रसगललाफोर औ बेफोरबायदियैनो जोंनि। जोंनि जानायफोरखौ जों माबोरैहाय माने मुंदांखा खालामनो हागोन आरो होननानै नोंथां। जेरै नोंथां खोला भारतनिफ्राय फैनाय जों जेबा इडलि दसा होनना बुङा नोंथां। इदि दसाखौबो' जोंबोसो जायो नाथाय बेथ' जोंनि। दोरोङारि नङाना बेथ' बाहेरनिसो
नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोंनिखौबो जों गुबुन गुबुन हादोरसायावहा जों माबोरै मुंदांखा खालामनो हागोन। बिनि सायाव आरोना औ दा बिदिबा नोंथां एसे माने बेफोरो मा मा ओंख्रिखौ जों मा माबोरैहाय जोङो बिदि फाननो हागोन बा मुंदां खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो। औ।
नंगौ नोंथां जोङो माने बैफोरबायदि जोंनि माखासे दोरोङारि। ओंख्रिफोर दङ जोङो बैफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो मुंदांखा खालामनोब्ला बा जोङो गोजानाव। जोंबा गुबुनफोरखौ बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बा आलादा रायजोनि एबा हादोरनि जों सुबुंफोरखौ। जा जाहोनोबा बा मोजां मोनहोनोब्ला बा मिथि होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बायदिसिना। मोजां माने रोखोमनि रेस्टुरेन्ट बे बायदि बा हटेल गिदिर गिदिर माने जायखौ एकदम स्टेेनडार्द माने साबना हामना जोङो बेफोरबायदि खुलिनो ना
आरो माने गोसो ब औ।
बे बेफोरबायदि खुलिनानै जोङो बैयावहाय बेफोरबायदि जोंनि माखासे। माखासे दोरोङारि जानायफोरखौ जोङो मेनुआव लाखिनानै। गोन आरो लाखिनानै जोङो बेखौ बै सुबा जुदि गुबुन रायजोनि बा गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय बै जा रेस्टुरेन्टाव फैनाय आलासि बिसोरनो जोङो। बैफोर मेनुखौ जोङो दिन्थिनानै।
लाय एसे एसेबाबो साखिनि होलांगोन जोङो।
ज अ साखनानै जु बिसोरो जानानै मोां मोन बेबायदिनो एसे। वनानै ब मोां मोन गावोर ज लोगोसे बिसोर उनावहाय बै गावसोरनि जायगायाव थांनानै बिसोर फोरमायहैगोन‌। जुदि जोङो बै जायगायाव दावबायोब्ला। बे बेफोरबायदि ओंख्रि मोनजायो बेयाव बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जा। बेयाव बेबायदि ओंख्रि दङ बिसोरनियाव। बेबायदि जायो जोबोद गोथाव बियो बिदि बिदि सङो बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोङो। गुबुन हारिखौ मोजां मोनहोनाय बा मिथिहोनो जोङो हागोन आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जायगायावल' नङा जोङो बैफोर गुबुन रायजो। आवबो बा गुबुन हादोरावबो जोङो बे बेफोरबायदि गिदिर रेस्टुरेन्ट बा जानाय। लोंनायनि द गलाफोर जोङो खुलिनानै बैफोर मेनुखौ लांनानै जोङो बेफोराव। दिन्थिनानै जोङो फाननायनि गेजेरजों जोङो माने जोंनि जानाय आदारखौ जोङो।
आ खामोन औ। नोंगौ नोंथां। दा औ बिदिनो। माने नोंथाङाथ' बुंबाय बारो बेबायदि जोङो दखान गलाफोर खुलिनानै। बेबायदि मेनु लाखिनानै जों गोबां रोखोमनि बेबायाददि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ। जोङो फाननो हागोनबा बिथांमोनखौ जोङो जाहोनो स सिनाय होनो हायो आरोना।
औ।
बे बायदि बिदिनो मुंदांखा जालाङो आरो बेबायदि होननानै जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोर आरो आं सानो जे बेनि अनगायैबो जों माने गुबुन हारिफोरखौ फोरोंनाय आरोना माबोरै स संनांगौ बिथांमोनहाबो रोंनाय औ बिथांमोनाबो संना जानो हानाय बेबायदि फोरोंना होनो हायो जोङो जेरै नोंथां जोंहा आथिखालावथ' जों गोबां समाजारि जायो जोंहा दं माने जायखौ जोङो माने समाजारि मायध्यमफोर आरो जेरै ससियेल मिडिया होनना बुङो जेरै फेसबुकखौनो होन बा इउटुब बा इन्सटाग्राम हवाटसपफोरखौनो होन थ' बेफोरावबो माने जोङो फोरोंनो हायो आरो माने जों आलदा सुबुंफोरखौ माने जों भिडिअफोर खालामनानै बिदि हगारनानै भिडिअखौ हगारनानै औ बेफोरबायदि जों फोरोंनाय माब्रै माब्रै माने जों स्टेप बाय स्टेप माने मारै संनांगौ जों हमना ला जों सबायजों साम'खौ माबोरै सङो बेफोरबादिखौ औ बिदि बदि देखायलांबाय थाबानो बिथांमोनहाबो रोंगौ रोंगोन बा सोलोंगोन आरो गावसोरा संना जानो थाखाय औ बेबायदिखौ आं सानो आरो ओमफ्राय दं आथिखाल फोरावथ' बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडियाफ्रावहा फोरोंनाय मा मा संना जादों बेफोरखौ खौ देखायबाय थानाय ज जों नुनो मोनखादों नङा होमबा औ औ बेफोरबायदिनो बिदिनो फैनांगौ आरोना औ आरो दंबावो जोंहा नोंथाङा बुंनाय बादि जों गोबां गोबां गोबां बिथिंफोराव थांनानै बा मिथिं दावथिं जोंहा जायथबा जोंहा इन्टारनेसनेल कनफारेन्सफोर जायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोर माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय सोद्रोमाफोर डेलिगेटसफोर फैयो नालाय बेफोरावहाय थ बिथांमोननो जोङो जाहोनो हानांगोन बा बिथांमोनखौ जों फोरोंनो हानांगोन बा बुंनो हानांगोन आरो बेफोरखौबो माबोरै संनाय जायो आरो बेफोराव जोंहा मा मा भिटामिनफोर थायो जों देहानि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मा मोजां बा मा गाज्रि बेफोरखौ जों मोनथिहोनो हानांगोन आरोना जोङो औ बेफोरबायाददिहै जोङो माने जोंनि मुंदांखा खालामनो हागोन आरोना जों जेरै अनला अनला अनलाजों दाउजों माबोरै जाहोनाय जायो बा जों माबोरै सङो अनला दाउ होनना बुङोना जों अनला दाउ होनन्दोंबाथाय मुंदांखाखा आरोना गासै बिथिङावबो औ बेबायदि आरोना थ' बेनो नोंथां जोंहा आं बुंनायफोरा आरो नोंथाङा एसे
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथाङा जा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोसार होनाय होननानै बुंदोंमोन बेयो माने नोंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो माने बेबो मोनसे माने जोबोद मोजां माने राहा आरो बेयो जोङो गुबुनफोरखौ मिथिहोनो बा फोरोंनो ओ होनो हानायनि माने मोनसे मोजां बिजों आरो बियो जोङो बेफोरबायदिनो ओ समाजारि बिजोंफोरजों जोङो
बेफोरबायदि माखासे संनायनि ओ भिडिय'फोरखौ जोङो होनानै ओ जोङो फोरोंहोनो हायो बा मिथिहोनो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो नुनो मोनो जे जों जों माखासे फोराबो जों बा जोंफोर बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोराबो बै गुबुन गुबुन हादोरनि बा गुबुन रायजोनि संनाय सावनायखौ आथिखाल आथिखालाव माने बेफोरबायदि समाजारि बिजोंनिफ्राय नायनानैनो माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ बानायनानै संनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंबो बेफोरबायदि जुदि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोरोङोब्ला बा बेबायाददि संनायनि आदब खान्थिखौ जोङो भिडिअ खालामनानै दिन्थियोब्ला
हा
माने बयबो मिथिसारगोन आरो बिसोरो बेलेग गुबुनफोराबो सोलोंनानै संनानै जानायनो ओ नाजागोन।
ओमफफ्राय आरो बेफोरबायदि ओ माखासे समाव जोङो ओ गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जोङो माखासे मिथिं दावथिं बा गिदिर गिदिर जोंनि ओ कनफारेन्स बा जथुमफोराव औ दिनथु बा बै दिन्थिफुंनायफोराव फैयो। थान्दैफोर बैसोरजों थान्दैफोरनो ओ बेफोर संनायफोरखौ जुदि ओ दिन्थिनानै
बा जोङो बेखौ जाहोयोब्ला जाहोनानै जाहोनायजों लोगोसे जोङो
मोजाङै फोरमायनानै
फोरमायनानै
संखो बेयाव मा मा होनांगौ बेखौ संनो थाखाय दा लोगोसे जे बेयाव मा मा जों मा गुन दङ ओमफफ्राय बेनिखौ जायोब्ला जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो बा जोंहा बेखौ जानानै ओ
माबाफोर जोंहा ओ माने खहा दङ नामा देहायाव। बा माबा मा होनो
मुलाम्फा दङ नामा बेफोरनि बागै मोजाङै फोरमायनानै होयोब्ला बिसोरबो माने ओ नाजावगोन आरो बेखौ जुदि
नांगौ नांगौ
औ माखासे मोजां गुनफोरखौ जुदि ओ बिसोरनियाव माने गावसोरनियाव नांगौ बायदि मोनोब्ला बिसोर बेखौ बजबनानै लागोन बा बिसोरो जोबोद माने ओ मा होनदों बेखौ ओ सोलोंनो थाखाय बा
जानो थाखाय बिसोरो गोसो नंगौ जादों आरो बेबायदि जो औ
औ नंगौ
बेबायदिनो माने जों गावनि बा जोंनि हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव जों माबोरै मिथिहोनाय जागोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायबाय आरोोना दायो। थ' बेनो आरो गोबां दं जोंनावहा जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरा। नारजि अमा बा अनला दाउ ओ मैथाजों अमा फैथाजों ना बिदि आरो आरो लोगोसे जोंहा खारदै खारदैखौ जों माबोरै बानायनाय जायो मानोना गुबुन हारिनि सुबुंफोर माने जोंनि आसामनिफ्राथ' बा जोंनि सा सानजा भारतनि सुबुंफ्रा गासैबो खारदैखौ जाखायो नाथाय आलादा हादोरसानिफोरखौ जों खारदै जानायखौ जोबोद खम नुयो आरोना नोंथां औ। बेफोरबायदि जों बिथांमोनखौ माने खारदैफोरखौ मादि बानायो खारदैनि थाखाय जोंनि देहाया मा गाज्रि जायो बा मा मोजां जायो बेफोरखौ जों मोनथिहोनाया जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो थ' नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय औ दे बिदिबा नोंथां औ गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।